हेलौ अ खोनादोंना नोंथां जो? अ अ मा नोंथांजो दा मा खालामबाय
आं ओरैनो दं नोंथां।
औ नोंथांजो फ्रि दंमोन ना नोंथांजो?
औ नोंथां फ्रि दं।
अ फ्रि दंब्लाथाय आं नोंथां जो फंनैसो मोनसे टपिक लानानै रायज्लायनो सानदोंमोन।
औ रायज्लायजागोन नोंथां।
अ अ बिदिब्ला जोङो टपिकखौ दैज्लां बोथोर बा मेसें बोथोरनि सायाव एसे रायज्लायलांसै आरोना।
औ नोंथां।
ओ ओ दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोरा होनोब्लाथाय जोङो दैज्लां बोथोराव मा मा खामानि मावनो हायो जों सुबुं माहारिया आरो दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनो हायो आरो मा मा मोनो जों दैज्लां बोथोराव बेनि सोमोन्दै नोंथांजों एसे जा मिथिगौ बेखौ ओम फोरमायना होनायनि थाखाय
मोजां खोनायासै नोंथां।
अ खोनायाखैना
औ नोंथां देलाय बुंलाय।
ओ माने आं बुंदोंमोन दैज्लां बोथोराव जोंहा सुबुंफोरा मा मा मुलाम्फा जायो मा मा ओ आबाद मावनो हायो आरो मा मा मोनो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो होननानै फोरमाय होननानै नोंथांजोखौ बुंदोंमोन आङो।
अ औ औ जोंहा बोथोर होननानै बुङोब्ला दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर ओ बेवहाय नोंथाङा जे आंखौ बे माने दैज्लां बोथोरावहाय मा मा मावनो हायो एबा मा खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै फोरमायनो होदों नङा होमबा? औ थारैनो जोंहा दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला जोङो बांसिन सुबुङानो आबादारि नङा होमब्ला
औ नंगौ।
औ आबाद मावो हिसाबै जोंहा दैज्लां बो थोराव माखासे आबादफोर दङ। बेनो गुबै आबाद होननानै बुङोब्ला माइ आबाद। ओ जोङो बे माइ आबाद खौ दैज्लां बोथोराव ओ माबानिफ्राय एप्रिलनिफ्राय जागायो बुंनांगोन ओ एप एप्रिल मे जायगा लायै जायगा ओ मे दानावहाय खोथिया फोनानै ओ जुलाइ आगष्टसिम हाय लागै गायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जायगा लायै जायगा। ओ जोङो बे माइखौ हाय दैज्लां बोथोराव माबोरै गायो होननानै बुङोब्ला आं बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायनोसै।
दे।
जोङो गिबियावनो माइ गायनो थाखाय हाय खोथिया जगार खालामनानै लायो। खोथिया फोनो थाखाय जोङो दोननानै लाखानाय माइ एबा माइज्लि बेखौ जोङो दैयाव हाय फुख्रिफ्राव बा दैखरफ्राव बा दंग'फ्राव ओ सानथाम सानथामहा लागै दैयाव सोमनानै दोनो आरो बस्थायाव सोनानै।
औ औ।
औ बेनिफ्राय सोमनानै जेब्ला सम जायो अब्ला बोखांनानै हाय बेखौ ओ गोरान जायगायाव लखबनानै मोजाङै ओ खोबनानै दोननाय जायो आरो थास' बिलाइ बा थालिर बिलायानो जा बा प्लासटिक जिंआनो जा बेखौ गाजा बेरनो थाखाय मोजाङै खोबनानै दोननाय जायो बेनिफ्राय जेब्ला गाजाया मोजां बेरो अब्ला बेखौ ओ फोनो थाखाय जायगा खालामनानै लाखानायाव फोहैनानै ओ मास मोनसेसोनि गेजेराव हाय जेब्ला फुनो जायो अब्ला बेखौ फुनानैहाय फोमोननानै लाखानाय हायाव हाय गायनाय जायो आरो। औ बेखौ गायखांनानै जेब्ला ओ फिथाइ थाइहां जायो बे समाव हाय माने मा खालामो जोङो दै बायदिसिना बा हाग्रा जानाय बेफोरखौ जोङो नांगौ रोखोमनि होनानै ओ मावनाय जायो बेनिफ्राय ओ जेब्ला जोङो हानो जायो अब्ला हानानै बेखौ हाय मोथि खानानै दांगांग्रि सरनानै न'आव रोगा लाबोनानै मारा लानाय जायो बेनिफ्राय ओं मारा नानानै ओ बेखौ हाय माइ सौनानै माइरं दिहुननानै जानाय जायो आरो बेबायदि। बिनिफ्राय हाय दैज ज्लां बोथोराव मावनाय जोंहा गोबां माइजों लोगोसे गुबुन गुबुन आबादफोर दङ। ओ जोंहा नै आगष्ट सेप्तेम्बर दानावहाय सिबिं सिबिं आबाद मावजायो। बेखौबो जोङो बेबायदिनो हाग्रा एवस्रांनानै बा हालौनानै सारनानै ओम। रज' होनानै फिथाइ दिहुननाय जायो आरो। बिनिफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा बे दैज्लां बोथोराव हाय आबादजों लोगोसे बायदिसिना मैगं थाइगंबो जायो जेरै खुमब्रा बेबो दैज्लां बोथोरावनो जानाय मोनसे एसे मैगं ओमफ्राय आरो ओरैजाय थागोन बहल थायबें बायदि बायदि आरो दा
बिनि दैज्लां बोथोरनि अनगायैबो मेसें बोथोरावबो जोंहा माखासे आबादफोर जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा साबसिनै फोरमायनो हागोन नामा
जा हायो बेखिनिखौ एसे आंबो फोरमायलांनो नाजानाय दैज्लां बोथोरनिफ्रायनो एसे बुंलांनायब आंबो माने दैज्लां बोथोराव सुबुं जोंनि सुबुं माहारिफोरा बांसिनै माइ आबादखौ मावनाय‌ मावनाय जायो आरो मानि थाखाय मावनाय जायो होनबा माइ आबादा माइ आबादखौ मावनो थाखाय जों दै दैया जोबोर गोनांथि जायो आरो दैनि बांसिन गोनांथि बेनो आरो बिदिनो दैज्लां बोथोराव अखानि बिबाङा बांसिन जानायखाय दुब्लि फोथारफोरा दैजों लोमनानै थायो आरो बे समाव माइ आबादखौ मावनो जोबोर मोजां जायो आरो बेनिखायनो दैज्लां बोथोर जोराव बांसिनै सुबुंफोरा माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो
औ
आरो बिदिनो मेसें बोथोरावबो माइ आबादखौ मावनाय जायो माबोरै मावनाय जायो होनना बुङोब्लाथाय बिदिनो बेखौबो दुब्लि बोथोराव मेचिनफोरजों सारनानै दै सारनानै बेखौ मावनाय जायो आरो मेसेंनि माइ आबादा एसे आलादा जायो गुबुन नाम दं बिदिनो दैज्लां बोथोरनि माइ आबादा जेरै मेसें बोथोरनि माइखौ जों बै ओरैनो नामफोरा एसे आलादा आलादा जायो आरो बिदिनो आरो जोङो मेसें बोथोराव माइ आबादखौ खम मावनाय नुनो मोनो आरो आरो मेसें बोथोराव आबाद होननानै बुङोब्लाथाय जोङो बांसिनै बेसर आलु
औ
ओ गम जुखाम बे फोरबायदिखौ जोङो बांसिन मावनाय नुनो मोनो आरो आरो दै मेसें बोथोराव बांसिनै सुबुंफोरा मैगं थाइगंखौनो बांसिनै मावनाय जायो आरो जेरै- ओ कबि अल कबि बिदिनो
औ
गोबां दङ बान्दा खबि बेफोरखौ बे नामफोरा आंनाव गोसोआव फैजोबा बिलाथि बेफोरो बांसिन मावनाय जायो आरो मेसें बोथोराव मेसें बोथोराव अखानि बिबाङा खम जायो नालाय बोरै बोरै हाफोराव बै मैगं थाइगं मोजां जायो आरो गायनो
औ
आरो बिदिनो दैज्लां बोथोराव ओ बिदिनो सुबुंफोरा गोबां नाबो हमनानै जानो हायो आरो जेरै ना खांख्राइ खुसिया बेफोरबायदिखौ गोबां मेनला मोननाय जायो आरो दैज्लां बोथोराव दैनि बिबाङा गोबां जानायनि जाउनाव ओ बिदिनो सोरबा आस्रा जेजों सारनानै जायो सोरबा लाङि जेजों सारनानै जायो आरो सोरबा सेन बायदिसिना सायो आरो सोरबा जे जेखाइफोरजोंबो गुरनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो दैज्लां बोथोराव
औ औ
ओ आरो ओ नोंथां जों मेसें बोथोरनि सोमोन्दै आरो मा मा खालामनो हाबावो सुबुंफोरा एसे फोरमायनो हालाय नोंथांजो
औ जेन'बा मेसें बोथोर होनोब्ला जोङो ओ बोथोर लायै बोथोर जोंनि गोजांनाय गरमनायफ्राबो आलदा आलदा दा जायो नालाय जेन'बा जोङो गोजां बोथोरावहाय जोङो जोंनि गोजांनाय मोदोमफोरखौ दुंखां होनो थाखाय जों अर सायनो हायो बेनिफ्राय आरो ओम जोङो बायदिसिना मैगं थाइगं माखासे मैगंफोरखौ नोंथाङाबो बुंखाबाय जोङो बे समावहाय माने ओ लाइ लाफा फा मुला बेफोर मैगंखौ जोङो मावनो हायो आरो जोङो बै मैगं मुला मैगंफोरखौ जोङो गुन्द्रुब बानायनानै थिनानैबो दोननो हायो आरो जेन'बा दैलांयाव गायनाय स गायनाय फु फुनाय समफ्राव खामानि हाखु दाखुबा जोङ मान मै थाइगं नागिरनो सम मोना नालाय बे बानायनानै दोन खानाय आसार फोरखौ माने लोगो लो गो बाहायनो हानाय बायदि। औ थिग बदिनो जोङो गोजां बोथोर बा मेसें बोथोर होननानै बुङोब्ला जोङो बे समावहाय गुदुं गुदुं सि जोमफोर गाननो गोनां जायो आरो बेबायदि आरो हरै गरम बोथोर होनोब्ला जोंहा ओ बांसिन गरमनाय बोथोर होनोब्ला जोंहा नै दा जुलाइ आरो आगषट बे मोननै दानाव बांसिन गरम जायो बेनिफ्राय ओरै मेसेङाव बांसिन गोजाङो मा दानाव बांसिन गोजाङो होननानै बुङोब्ला जोंहा डिसिम्बर जानुवारि बे मोननैयावहाय बांसिन गोजाङो होननानै आं मोन मिथियो आरो औ
अ औ
दा होमब्ला जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां
अ समाबो जाबायमोन औ ओ बिदिब्ला ओ नोंथां लाखिलायथ'सै नामा होनोमबा
औ औ दे
औ दे